मा नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों देबुं
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हायोब्ला आङो नोंथांनियाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो हागोन नामा
हागोन
औ ओ बिब्दिब्ला जोङो खुमब्राजों हांसो आरो मा होनो ओ नारजि दोलोजों अमा बेफोरखौहायो माबायदियै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा
औ हागोन
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायलांदो हा
खुमब्राजों अमा होनदोंमोन नामा हांसो
औ
खुमब्राजों हांसो ओंख्रिखौथ' गोबां जाबाय गुबुन संनायखौसो मोनजा दों थेवबो एसे खोन्थालांनो सानो
औ
खुमब्राजों हांसोजों संनोबाथाय आरो खुमब्रा आरो हांसोनि गोनांथि जायो
औ
खुमब्राखौ हांसोखौ सिगांहाय बुथारनानै हांसोनिखौ बेदर दानना लानानै बिनि उनावहाय खुमब्राखौ हानानै सिथा सिथा हानानै खायफा गिदिर गिदिर हायो खायफा फिसा फिसा हायो आरो बेबाय दि हाना लानानै बेखौ जगार खालामना लानानै बिनि उनाव मस्ला मस्लि देनानैहा सामब्राम फानलु हाइजें बायदि मुवा नों मा मस्ला होयो जिरा बायदिसिना होनानैहा बेखौहाय सिगांग्रो बेदरखौ एवनानै लाग्रोनोसै। लानानैहाय बेवहाय मसला मस्ला मस्लि होनानै आराम खावसे फोमोनग्रोना लाखांनायनि उनावहाय खुमब्राखौ होसननानै जोङो ओंख्रिखौ सं सङो संनानैहा बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनोनानै आराम मोजाङै रेबबाथाय बेबायदि संनानै जायो आरो। आरो बिनि उनाव हाय नारजि दोलो आरो अमा बेदर होननानै बुंबाथ' जों बर' फोरनि थाखाय जोबोर आंगो होनजायो। मानो होनबा बेखौ बयबो बयनिबो फसन बेयो। ओंखायनो नारजि दोलो संनो थाखाय जोंहा नार्जिखौ सिगांग्रो सानसे सिगां सोमनानै दोननानै दोनग्रोनाय जायो। नार्जि दोलो होनबा नारजिया जोंना फाथोनिफ्राय फैयो फाथो फाथोखौ फोराननानैहाय फाथो बिलाइखौ खानानैहाय बेखौ फोराननानै आराम मोजां रानबाथाय जोङो बेखौ नारजि बानायो। नारजिखौहाय जों सानसे सिगां सोमनानैहा दोनग्रोनाय जायो। बिनि उनावहाय बे नारजिखौहाय दैखांनानै सुखांनानैहा बेखौ आरामनो खारै होनानै ग्लब ग्लब गोदौहोनानै बेखौ गोबाव दसे सम रुनानै लानाय जायो। रुनानै जेब्ला फाथोआ रुयो गुरै आराम जायो अब्ला बे बेखौ सागंजों सानानैहा फोमोनो फोमोनखां बेनि उनाव ओ बेदरखौ फारसेथिंजायहा मस्ला मस्लि होनानै सामब्राम बायदिसिना जि मस्ला होयो बेखौ होनानैहाय एवनानै आराम फोमोननानै खावसे बिनि उनावहाय रुनानै लानाय बे नारजि खौहा गो थुसननानै फोमोननाय जायो।
औ
नोंसिनिथिंजायहाय माबायदि बेफोरनि मैगंखौ सङो बेखौ खोन्थालांनो हागोन नामा एसे?
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा बेनि ओंख्रि हांसोजों खुमब्रा आरो नारजि दोलो नारजिजों अमा बेफोरखौ माबायदि सङो नोंथाङा थ' जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांबाय।
औ
बिब्दिब्ला आंबो आंनि रावजों फंनैसो नोंथांनो फोरमायलांनोसै।
औ
जोङो हांसोजों खुमब्रा होनोब्लाथ' बेयो जोबोद गोथाव ओंख्रि। नङा होनब्ला? जोङो हांसोजों खुमब्रा जानो थाखाय सिगांग्रो जोङो खुमब्राखौ मानिफ्राय माबोरै मोननाय जायो बेखौ आङो फोरमायलांनोसै
औ औ
खुमब्राखौ जोङो सिगांग्रो खुमब्राया फांसे मानलाग्रा बि फां नङा होनब्ला जोङो बे खौहायो गायनानै बेखौहायो मानलाग्रा जेंसि बा बैसां बेफोरबायदि गायनानै जोङो मानला होनानै बिबार बारनायनिफ्राय बिबारनिफ्राय फिथाइ बेफोरबायदिनो मोननानै जोङो बे फिथाइखौहायो राबाथाय जोङो बेखौहायो खानाय जायो आरोखि ओ बेखौ हायो जोङो गोबावनि थाखायबो जा आलाय होननानै बुङो जेरै खुमब्रा जालाय होननानै बुङो। खानानैबो राहोथारनानै गोबाव समनि थाखायबो जोङो खानानै दोननानै हायो आरो बेखौहाय ओ बिनिफ्राय जोङो खुमब्राखौहायो जोङो जानो थाखाय खानानै लानानै जोङो ओ बेखौहायो ओ बिगुर लेमनानै ओ बेगरा खुमब्रानि बेगरा गोराबाथाय जोङो बेगरखौहायो ओ एरननानै गारनाय जायो बिनिफ्राय जोङो गोरलैबाथ' ओरैनोबो होजायो नङा होनब्ला? ओ बेखौहाय जोङो नांगौ जसेबां मिजि मिजि हानानैबाबो संजायो आरो गथा गथा एसे लावथब लावथब गिदिर बेदर बायदि हानानै बो जोङो बेखौहायो संनो हायो आरोखि
औ
ओ जोङो बेबायदिनो खुमब्राखौ हाखांनायनि उनाव जोङो थाव संख्रि बानलु बेफोरावहायो संनो थाखाय जोङो बेदरजों संनो जायो जोङो सिगांग्रो जोङो हांसो हांसोजोंंनो संनाय नङा होनब्ला हांसो फोरखौ जोङो बेदर खालामनो थाखाय जोङो सिगांग्रो दै ग्लब ग्लब फुदुंनानै जोङो बे दै गोदौनायावहाय सोमनानै गांखौहाय फुनानै बिनिफ्राय जोङो बेदर गोदानाय जायो आरोखि थांगोनावहाय ओ बिनिफ्राय बेदर गोदाखांनानै जोङो आ बेखौहायो सारायावहायो थाव होनानै संख्रि बानलुखौबो जोङो गोथाव जानायनि थाखाय एवफा खानानै बेदरखौ होसननाय जायो आरोखि ओ बेदरखौ होसन खांनानै जोङो दसे सम एसे एवदबग्रोनानै जोङो बे खुमब्रा हाखानायखौ जायखौ जों हानानै लाग्रोदोंमोन बेखौहायो बेदरनि सायाव होनानै जोङो खोबनानै मोनजासिमावहायो दसे दसे खोबनानै एरबाय थानाय जायो आरोखि
औ
फ्राय जोङो गोथाव जानायनि थाखाय मस्ला मस्लि देनानै बा बेफोरबायदिखौ होनानै लानाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो आ न'आवहाय जोङो गायनानै मोननाय दुन्दिया आरो गंगार दुन्दिया बेफोर थायोब्लाथ' गोथावसिन जायो नङा होनब्ला? जोङो बेफोरखौ हायो मोननोसै जाबाथाय दङब्ला आ मोनहां जाबाथाय जोङो सारलानानै ओंख्रियाव होनाय जायो आरो खि जाहाथे जोंनि ओंख्रिया गोथावसिन जायो। जोङो खुमब्रा ओंख्रिखौ बे फोरबायदि जानो हायो आरो आ खुमब्रायाथ' हां सो जोंल' नङा बायदि बायदि रोखोमनि बेदरफोरजोंबो नाफोरजोंबो जाजायो नङा होनब्ला? ओ बिनिफ्राय आङो नारजिजों अमा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ फ्रायनो जाजोबखायो आरो गोथाव मोनो मानसिफोरा नङा होनब्ला? ओ जोङो नारजि दोलो जानो थाखाय ओ नारजिखौ मानिफ्राय मोनो सिगां एसे खोन्थाग्रोसै ओम जोङो नारजिखौ मोननो थाखाय सिगांग्रो फाथो होनो बे फाथो बेगरखौहायो जोङो ओ जोङो हा दखर से हायावनो जोङो ओ न'नि बारिफोरावहाय हालेवनानै बेखौहायो फोनानै जोङो ओ रज'ब्लाथाय ओ उन्दैनिफ्रायनो बा गोरलैनिफ्रायनो जोङो खानानैबो फाथो बिजौबो मोनजायो ओ बेखौनो जोङो देरजासिम खायै खायै मोनजायो आरोखि ओ बिनिफ्राय जोङो गोरा राबाथाय ओ फाथोआ गोरा जाबाथाय ओ बेखौहायो खानानै सानदुंआवहायो फोराननाय जायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो सान्दुुआव फोराननायखौनो जोङो गोबाव समसिम जोङो थिनानैबो जानो हायो नङा होनब्ला जोङो बे सान्दुङाव फोराननायखौ रानजासिम नांगौ जासेबां फोरानना लानानै जोङो बेखौ खौहायो गोबाव समनिसिम जानो थाखाय ओ बहाबा बस्था बा बहाबा प्लास्टिकफोराव खाथेनानै दोननाय जायो ओ बिदिब्ला जोङो मा होनो नारजि दोलोखौ माबादि जायो बेखौ आङो बुंनि ओ जोङो सिगांग्रो नारजि ओंख्रि जानो थाखाय ओ नारजि बे फाथो जे फोरानदोंमोन बेखौहाय जोङो दैआव हायो दसे गोबाव सम बा हरसेफोरबो सोमनानै दोनजायो ओ बेखौहायो सोमनाय बेखौहायो बोखांनानै दैजों आरो खारैजों बेफोर मोन बे मोननै बुस्थुखौहायो जोङो अरावहाय दोबसि बा सारायावहाय ओ खारै होनानै जोङो ग्ल'ब ग्लब गोदौ होनाय जागोरो आरो खि नंआ होनब्ला
औ औ
ओ बिनिफ्राय जोङो नांगौ जसेबां खारै होनानै ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौ होनानै ओ जोङो बेखौहायो सागं होननायजों सानानै लानाय जायो नङा होनब्ला ओ बिनिफ्राय जोङो अमा होनदों जायनाखि अमाखौहायो जोङो सिगांग्रो ओ सारायावहायो सुनानै लानानै सारायावहायो ओ एवगोरोनानै लानानै संख्रि बानलु मस्ला बायदिसिना बेफोरखौहायो नांजासेबां होनानै ओ बेखौहायो एसे नांगौ जेसेबां ओ एवदबनानै लानानै बेखौहायो लाग्रोनाय जायो आरोखि बिनिफ्राय जोङो ओ दहाय रुनानै दोननाय फाथो बा नारजि दोलोखौहायो जोङो सागंजों साखांनायखौ बे बेदर एवनायाव लखबनानै ओ दसे समनि थाखाय गोदौहोबावनाय जायो गोदौ होनोनानै दोनबावनाय जायो नङा होनब्ला बिनिफाय जोङो मोनजासेबां दोननानै जोङो बेखौहायो मोनजासेबां अदाबावनो दोननानै गोदौहानै जोङो बेखौहायो मोनबाथाय खांनानै जानो हाबाय आरोखि नङा होनब्ला बिदिब्लाथ' जोङो गोबां बाथ्रा थ्राखौनो सावरायबोनो मोनबाय ओ नोंथांजों रायज्लाय बोनानै जोबोद मोजां मोन दों बिदिब्ला जोङो दोनथ'लायनो हासिगोन नामा नोंथां
औ दे बिदिबा
औ